अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन मोनाबिलि। बिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ औ औ आजावबाय नोंथां।
औ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय। आं नोंथांनाव माखासे बाथ्राफोर नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ नोंथां दे जागोन।
आयदायानो जाबाय हारिमु दा नोंथाङा। हारिमुनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन दा।
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन।
दै फोरमायनायसाय नोंथां।
औ माने हारिमु होनोबोला जोंनि। ओ थानाय जानाय आसार खान्थि मोनसे हारिहा। ओ थानाय जानाय गावबा गाव आसार खान्थि थायो मोसानाय मुसुरनाय। बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बेखौनो जयैहाय। सरासनस्रायै हारिमु होननानै बुंनाय जायो नोंथां दा। जेरैहाय आ जोंहा बर' हिसाबै। ओ गाननाय जोमनाय दख'ना। बिदिनो सादोर ओमफ्राय बिदिनो। ओ जानाय लोंनाय जोंनि ओ बर' समाजनि। बिसेबांखिनि मोसानाय मुसुरनाय गासैखौबो जयै लानानै। जि बिसिबां जोङो। आ गावनि। थांनानै थानाय हारिनि मोनसे सिनायथि होनाय। बेखौ जयैहाय हारिमु होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां। दा हारि गावबा गाव हारिहा मोनसे हारिमु थायो। जाय जों जायजों जोङो ओ बुहुमनाङैनो। ओ जोंनि हारिखौहाय सिनायथि होनो हायो। जाय जाय हारिमुनि गेजेरजों बे हारिहा मोनसे। सिनायथिनायखौ मोनो आरो दा बेखायनो हारिमुखौ जोङो। सरासनस्रायै बुंनाय जायो माने। मोनसे हारिनि सिनायथि होनो हानाय। जि मोनसे आ गावबा गावनि। माने थाखानाय सोलिनाय गोदो गोदाोनिफ्रायनो सोलिबोनानै। बेबायदिनो। आ जि। आसार खान्थि साल सलन बेफोर सोलिबोबाय थादों। बेखौहाय जोङो हारिमु होननानै बुंनाय जायो। दा जेरै एसामिसफोरनाबो हारिमु दङ ओमफ्राय जोंनाबो। बर' हारि हिसाबै जोंहा गाननाय जोमनाय जेरैहाय बर' बर' हौवाफोरा गामसा गाननाय बिदिनो खर'आवहाय फालि खावखानाय ओमफ्राय बेबायदिनो आर'नाइ आर'नाइखौ गोदोनि समाव ओरैबायदियाव बाहायनाय जायोमोन नोंथां माने दावहायाव थांनायनि सिगां बेबायदिनो आर'नाइखौहाय गावबा गावनि बेबायदिनो बिर जोहोलावफोरनो दावहायावहाय बोलो गोरा जानो थाखाय बेबायदि मान बावनो थाखायहाय आर'नाइखौ बाहायनाय जायोमोन नाथाय दिनैनि गोदान जुगाव जों नुनो मोनबाय एसे बर' हारि हिसाबै बे आर'नाइखौ दिनै जोङो मान बावनाय बे सिन सुरुमावहाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो दा बेल' नङा बेबायदिनो जानाय थानाय जोंनि संनाय खावनाय फारसेनिफ्राय लानानै जोंहा मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानो बुहुमाव गावनि हारिखौ सिनायथि होनो बयहाबो हारिनि मोनसे आसार खान्थि साल सलन सोलिनाय बेफोरखौ जयै बुंनाय जायो हारिमु आरो दा हारिमु होनोब्ला अब्ला बहाय गोबांथार खोथा हाबनानै थाबाय नोंथां बेबायदिनो मोनसे हारिहा गाननाय जोमनायजोंल' थाया गावनि राव राय्लायनाय गावनि बेबायदिनो आसार खान्थिफोरखौ बुहुमावहाय दिन्थिलांनाय गावनि बेबायदिनो रोंगौथिखौ दिन्थिनाय खाम जथास फुं जोंनि बर' मानसिफोरा बाहायनाय बेफोर गासै खौबो लानानै हारिमु होननानैहाय बुंनाय जायो आरो नोंथां दा जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोंनि उन जोलैखौ जोङो फोरोंनो नांगोन माने हारिमुवा मा मोनसे हारिहा हारिमु थायाब्ला ओ बेयो उन जिबनाव माबायदि जालांनो हागौ माबायदि गोमालांगोन। दा बेफोरनि सोमोन्दै जोङो उन जोलैफोरखौ जों माखासे गोरों मानसिफोरा जुदि दानो जों खोन्थायाब्ला जोंनि हारिमुफोरा आ दिनै जों नुनो मोनो। जोंनि हारिमुफोरखौ नागारनानै गुबुन हारिनि हारिमुफोरखौसो जोङो। माखासे उन जोलैनि मानसिफोरा बजबनानै लानायखौ जों दोनै नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा बेखायनो आङो हारिमुनि सोमोन्दै जोंनि उन जिबननि जोहोलाव सिख्लाफोरखौ मोजाङै आ मोजाङैहाय फोरोंलांनो थाखै जोंहा बिबान दं हिसाबै आ जोङो जोंनि हारिमुखौ सिनायथि होलांनो थाखाय बुहुमाव जेरै गोबांथार जोंनि हारिमुनि माखासे दिनैहाय बुहुमाव आ बुहुमनाङैनो मोनथिजानाय जेरै जि आइ टेक्स होनो बेबायदि मोनबाय। जेरै आ अमा गोरान बेबायदिनो अनला ओंख्रि गामसा, आर'नाइ दा बेबायदि हारिमुनि माखासे दाम गोसा गोसा दिनै बुह हुमाव सिनायथि होनो हादों आरो। दा बे मोनसे जोंनि गोग्गाथाव हारिनि हारिमुनि मोनसे जाफुंसारनाय होननानै जों बुंनानै लानो हायो आरो नोंथां। दा बेनोसै आरो नोंथां। आं हारिमुनि गुसुङै नोंथां निसिम बेखौनो आखाय हरबाय दा नोंथांहाबो मा मोनसे आ सावरायनो हागौ दङ नामा नोंथां?
औ नोंथां आं आसामनि दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदों।
दे दे नोंथां दे।
दा आसामनि दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला। जोंहा बोसोरसेयाव जिनै दान थायो। बे जिनै दाननि द' दानखौनो दैज्लां बोथोर होननानै साननानै लानाय जायो। हमनानै लादो जु बैसागनिफ्राय बेबायदिनो द' दान बैसाग, जेद, आसार, सावन, भाद्र, आसिन बे मोन द' दानखौनो दैज्लां बोथोर होननानै साननानै लानाय जायो। बे समाव आसामाव जोबोद अखा हायो। अखा हानायनि जाउनाव बिलो बिलो मा दैमा दैसा हाखर हाला गासैबो बो दैजों बुंफब जोबो। जाउनाव बे समाव बायदिसिना एम्फौ एनला जिब जुनार बेफ फोरो बांसिनै सोरजियो। जेरै दैज्लां बोथोर समाव माख खासे ओ खेरेन्दाय बेबायदिनो खानस्रि बेरलाव लेवार ओ बायदिसिना बेफोर आरो सान्थ्र'हायि फिसा फिसौ एम्फौ एनला बेफोरो सोमजियो एबा हा सिंनि फ्राय ओंखारनो लायो। दा आसामाव बे दैज्लां बोथोरा मानो गोनांथि गोनां। बिनि जाहोना जाबाय नोंथां आसामाव बे समाव माइ गायो आसामाव माइ गायनाया जोबोद मुंदांखा। मानो होनोब्ला आसामनि मानसिफोरा गाहाय आबादनिफ्राय मोननाय बे माइ निफ्राय मोननाय ओंखामखौनो जानानै थांनानै थानो हायो बे ओंखामानो जोंनि आसामनि गाहाय आदार दा बेनिखायनो आसामनि सुबुंफोरा माइ गायनायाव जोबोद गोसो होयो मानो होनोब्ला बियो बे माइ आबादा आसामनि बोथोरजों गोरोबनाय आबाद आरो जिहेथु बेखौ बांसिनैनो एबा गाहायआ आदार हिसाबै जायो बेनिखायनो। सुबुंफोरा जोबोद
औ
बे माइ आबादखौ मावनायाव गोसो गुदुङै मावो दा बे समाव जोङो माइ गायो माइ गायनायाव माखासे जोंहा खान्थिफोर दङ बेखौ बेयावनो जोंहा माइनि जोलै बेगर फसलखौ सायख'नानै लानो हायो गिबियाव जोंहा बेखौ खोथिया फोनानै बे खोथियानिफ्राय जोङो नैजि साननि उनाव बेखौ गायनो थाखाय थियारि जानो होन हायो गिबियावनो बेखौ जोङो
जाय जायगायाव बेखौ गायगोन बे जायगाखौ जोङो हालेवनानै लाग्रोनो गोनां जायो। आरो बेखौ हालेवखांनायनि उनाव फोमोनो फोमोननानै बे खोथियाखौ बै जायगायाव गायहैयो गायहैखांनायनि उनाव बेखिनियाव
माइ गायनायनि हाबाफारिया जोबो आरो बेबायदिनो बे माइ गायनाय हाबाफारियाव माखासे दै सोनाय एबा दैखौ बन्द' खालामनानै लाखिनाय बेफोर गासै हाबाफारिया बेयावनो स फोद्राबनानै थाफायो दा आंनि बुंनाया बे दैज्लां बोथोराव आरो बे बोथोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फसलफोर फिथाइ सामथाइ मैगंफोर मोननो हायो जेरै लाव खुमब्रा गावखौ गुबैयै गोजां बोथोराव मावनाय जायोमोन नोंथां दा नाथाय दैज्लां बोथोरावबो मोननाय जासै
औ
गुबैयै दैज्लां बोथोरनि थाखाय खुमब्रा जोगोनार
औ
भिन्दि मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा बेफोरजों लोगोसे माखासे मैगंफोर बेफोरखौ मोननाय जायो आरो फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव थाइजौ खान्थाल लिसु लेरख' बेफोर फिथाइखौ मोनसोगारो नोंथां बेनि अनगायैबो आरोबाव माखासे गुबुन गुबुन जाग्रा मैगंफोरबो मोनबावनाय जायो बेखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां दा बे दैज्लां बोथोरा जोंनि थाखाय आरोबाव मोनसे ओ साननो गोनां बाथ्राबो जायो नोंथां मानो होनोब्ला बे सम समाव जोबोद अखा हानायाव दैबाना जायो दैबाना जानायाव थांलाय फैलाय हान्था मेला इफोरो जोबोद उसुबिदा जायो लामा दालां बायदिसिना बायो आरो बेराम आजाराबो बांसिन जानो हायो
औ औ औ
जेरै थाम्फैनि बेलायाव जोबोद उसुबिदा जायो
औ
जेराव मेरावनो थाम्फै सोर सोमजियो
औ नोंथां
बेनि थाखायनो दैज्लां बोथोरा जोबोद साननो गोनां बाथ्राबो आरो बेयो जोबोद गोनांथि गोनां बोथोरबो दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनि बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय दा नोंथाङा आंनि बुंनायखौ माबायदि मोनदों
अ जोबोद औ जोबोद जोबोद बाखनायथाव नोंथां जोबोद आ ओंथि गोनां जादों ओमफ्राय जोबोद माने गोजोननाय मोनबाय बिदिनो नोंथाङा गुवारै दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आ बेखेवनानै ओ नोंथाङा ओ आंनो फोरमायबाय बेखायनो नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां बे खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथा औ